औ औ औ नोंथां औ
अ खोनादोंना मोजाङै
औ मोजाङैनो खोनादों नोंथां।
औ दा जोङो ओ बर'फोरनि गेलेनायनि सायाव थोंजोङै सावरायसै नामा?
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो सावरायजायो
औ दा जोङो माने ओ जोंनि गेजेरावहाय मा मा रोखोमनि गेलेनाय जायो? बेफोरखौ सावरायजागोन नोंथां ओम एसे औ औ दा नोंथाङानो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माबायदि बेबायदि गेलेनाय जायो एसे माबागोरदो बुंगोरदो
औ औ जागोन नोंथां जागोन जागोन अब्ला जागायनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे
माने बर'नि गेलेनाय माने जोंनि होनोबाथ' जों आं जेनेबा जोंनि गामिनिफ्राय जागायसै नङा होमबा नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ अब्ला गामिनि जों उन्दैनिफ्राय गेलेबोनायफोरखौनो एसे गामिफ्राव मा मा गेलेयो बेफोरबायदिनिफ्रायनो एसे सावरायबोनोसै नामा नोंथां?
औ औ औ बे गामिनि गेलेनायखौनो उन्दैनिफ्राय देरजासिमनि मा मा गेलेनाय दङ
औ औ औ औ जिथु जों ओन्दैनिफ्राय गेलेबोनो मोनदों बिदिनो जेनेबा गोरलैनिफ्राय जोङो दारथिंनिफ्राय लायोबाथ'
माने जों मार्बल मार्बल गेलेबोनाय जिहेथु जोङो मार्बलखौ बांसिन गेलेनाय जायोमोन आरो जिहेथु गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव माने गासिबो सोरनिबा न'आव दंफां सोरनिबा दंफां सिङाव माने हाखर थुलायलायनानैहाय माने बेफोरबायदि मार्बलखौहाय जोङो ज' ग थ' गथ'फोर लोगो नांनानै सोरबा एसे गेदेरफ्राबो गेलेयो सोरबा सब गोनांफ्रा सोरबा गेलेनो मोजां मोनो सोरबा माने गामिफ्रावथ' बेफोरबायदि माने टाइम बरन लायो बै समावहाय गासिबो माने सोरहावाबो बाहेरफ्राव बिदि ओंखारलाया नङा होमबा दानि बाय दि ओ गो खामानिफ्राव खामानि मावनो मानसिफ्रा बारा ओंखारलांलाय लाया बे गामिफ्रावनो ज' थालाय लायो नालाय माने गोबां मानसिफोर गेलेलायोमोन आरो मारबल गेलेयो आरो बिदिनो एसे आरो उन्दैसिन समफ्रावहाय जोङो गेलेनो मोनदों बिदिनो एन मा होनो बेखौ बारलायलायनाय गेलेनाय जिथु आखाइ लायो आखाइ होथैेलायनानैसो बारलायायनाय गेलेयो माने बेफोरबायदि गेले नाय आरो माखासे हिनजाव मानसिफ्रा माने हिनजावसाफ्रा गेलेयो बिदिनो गर गेलेनाय
उ
गर गेलेनायफोरखौबो बहुद गेलेयो आरो माखासे दङ जोंना बाथा गेलेनाय बाथाखौबो दोङ बे जेब्ला जोंना दुब्लिफ्राव गेलेयो बांसिनानो जेब्ला जोङो गोजां बोथोरावहाय जोंना दुब्लिफोरावहाय दुब्लिया गोरान जायो अब्ला माने न' खाथिनि दुब्लिफ्रावहाय माने बिराद बाथा गेलेनाय जायो आरो बिदिनो गामिफ्रावथ' माने ज' ज' मोनाबिलि मोनाबिलिबा बा जोङो मार्बलफोरखौ सानजौफुफोराव गेलेयो सोरबाया फुङाव गेलेयो माने बेफोरबायदि बाथाफोरखौहाय जों मोनाबिलिफ्राव गेलेयो बांसिनानो आरो गर गेलेनाय फोराथ' नोङो सोरबाया न'खरावबो गेलेयो सोरबाया ओरैनो लोगो मोनलायलायबानो माने बे गर गेलेनाय जालांङो बायो आरो
औ नंगौ
बेनिफ्राय थायो जोंना माखासे मालाबानि समफ्रावहाय जोङो दंफां सायाफोराव जुदि जिरायबायोबा बा बिदिनो गेलेनो लुुगैनानै बेखौ मा होनो जोङो फेरेंगा गेलेनाय
आंथ' आंथ' बे गेलेनाय खोनाफेराखै नोंथां दे खिनथालाय
फेरेंगा गेलेनाय जि बेखौ माने माबा बायदि आरो बियो बेखौ मा होनगोन सियार्स बायदि सियार्स बायदि
औ अ अ मिथिबाय मोनथिबाय औ औ औ नामा गुबुन गुबुन नाम नालाय
औ औ जोंनियाव माने फेरेंगा लान्जाय बायदि ओरैजाय लान्जाय थालायलायो नालाय माने बेखौ जों फेरेंगा गेलेनाय होनो आरो
ओं ओं
खौ माने बिदिनो सोरबाया बै फारसे फारसेथिंजायहाय बिदिनो लेखा बिसिलायनानै लासिगोन सोरबाया गन
औ
आरो सोरबाया माबाखौबो लायो बिदिनो मिस्थां फिथाइफोरखौबो मिस्थां फिथाइखौबो जों लायो बेफोरबायदि माने बेलेग बेलेग सिनायलायनायनि थाखायहाय माने मोननै रोखोमनि माबा लानानैहाय बिदि सिन होनानैहाय माने गेलेलायनाय जायो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोंना फोरबोफोर जायोबा जेनेबा आं फोरबोनिखौबो एसे बुंनोसै जेनेबा जिहेतु जोंनि बर'
बर' हिसाबैहाय जोंना बैसागु लास फोरबो फालियो नालाय जिहेथु गामिनि बैसागु फोरबो फालिनाय बिनि जोबखांनायनि उनावहाय जोंना जेब्ला लास्ट दान सफैयो बैसागु फोरबोआ अब्ला माने बैसागु बिदाय होननाय मोनसे माने बेफोरबायदिनो प्रग्रामफोर फालिनाय नाय जायो आरो जिहेथु जेराव सिंगार थिंगार लाबोलायनाय माखासे बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेफोरबायदिखौबो माने जोंङो माखासे खेलाफोर होयो
हयथ' बेफोरावबो जोंना बारनाय माने बिदिनो जं खुबैनाय जं खुबैनाय बादायलायनाय मा होनो गिला गावनाय गिला गावनायबो होयो जोंनिया गिला गावनायावबो बादायलायनाय होयो बिदिनो गामिफ्रावबो जोंना जेनेबा बेखौ बुंग्रोसै आं र' गिला गावनाय बादायलायनाय आरो माखासे खाबादि गेलेनाय हिन्जावफोरनि हिन्जावफोरनि खारनाय खारनाय बादि एक्स' मिटारनि हौवाफोरनि खारनाय बादि बिदिनो बोरलागावनाय फोरखौबो होयो जोंनिया आरो दिरुंबोनाय दिरुंबोनायखौथ' मेनलि होखाथारोनो जोंना दिरुं बोलायलायनाय गेलेलायनाय बेफोरबायदि आरो आरो बेबायदिनो जोंना गामिफ्रावहाय माखासे जोंनि जि आमतिसुवा आमथिसुवायावबो जोंना गामियावहाय माने बेफोरबायदि आमथिसुवायावबो जोंना माइ साइ गायनो मोनाबा खदालफोर जावनो मोना नालाय माने बेबायदिनो खेला दुलाफोर होयो आरो माखासे जोंना काबादि गेलेनाय माने बेफोरखौनो होयो आरो बाजि सोरबाया फुटबलनि बाजि होयो गामियावनो बाजि होनानै बिदिनो गेमफोर होनानैहाय माखासे फिसा फिसा प्राइजफोर होलाय लायनानै माने पार्टिफोर जानाय जायो आरो बेदर बिफोरबायदि माखासे पार्टिफोर जायो आरो ओरैनो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोंबथ'बाय आं नोंथां
दा बिदिबा आङो जोंनि ओनसोलावहाय जिहेथु माखासे गामियावहाय गेलेनाय माखासे खेलाफोर बेखौ आङो खोन्थानोसै जिहेथु जोंबो उन्दै समावहाय गामियावनो जोनोम जानाय हिसाबै जोंबो गेलेबोदों गोबां गेलेबोदों माने सिगाङावथ' जोंनाव बेफोरबायदि उन्दै समाव बिदि मबाइलनि गेम गेलेनाय बा मबाइल लानाय बेफोरबायदिखौ मोनाखै नालाय
औ औ नंगौ नंगौ
जिहेथु जोङो दुब्लियाव फोथारवनो बा बबेबा लामा दथायाव बा फि बिफांनि सायायाव गेलेयै गेलेयै जोङो समखौहाय बारहोबोदों ज' ज' लोगोफोरजों बेयावहाय गोबां माने गेलेनायफोरखौ गेलेयोमोन आरो दहाय जिहेथु नोंथाङा मख'नाय मार्बल बेखौ जोंबो गोबां गेलेदों बेयाव गिदिर उन्दैनि जेबो बाथ्रा गैया जोंनिफ्राय गोबां गेदिर गेदेराबो गेलेदों जोंबो गेलेदों आरो बेबादिनो आखाइ आ-आथिं फोलावलनानै सानैया गाहायाव जिरायनानै ओ बारनाय बेखौबो गेलेदों आरो मानसिया गंनानै बिखुंसाजों बारलांनाय बेखौबो गेलेदों दों आरो बेबायदिनो ओ जोंहा नोंथाङा जे बुंदोंमोन फेरेंगा बिदि गेलेनाय होनदों नंगौ बै जिहेथु जों सिनबोयो बे समावहाय दा बोनायाव जोङो फेरेंगा लान्जाय बायदि नुयो ओरैबो ओरैबो ओंखायनो बे फेरेंगा गेलेनाय बेखौ जोंबो गेलेदों बिदिनो बे हाखर खिखर गेलेनाय होनो ओ हाखर खुरनानै बेखौबो गेलेनाय जादों आरोबाव जोंनिया मा गेलेबावोमोन बे देगआव फैख्लायनाय दंमोन गोदोनि न'आथ' माने खाफ्रा खाफ्रानि उखुम दंमोन नालाय बे खाफ्रानि उखुम बायनाय गोबायफोरखौ ओ समान समानखौ गल गल देयै दिेयै जों बेखौ माने ओ मोनसे बल बानायनाय जायोमोन मुजानि सिङावहाय ओ बिदिनो जि गिजिफोरखौ सोनानै आरो बिदिनो लेखाखौ दैयाव एसे सोमनानै गिलिर जानायनि बेखौ मजा मोनसेयावहाय नांगौसे बिबांनि हमनो हानाय जखानि थोन थोन नारसोनानै माने बेखौ बल बानायनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बेजों जों बै देगावखौ जाबनानै दोननायखौ खुैबैख्लायलायनानै मोननै जोंना मोननै टिम थायोमोन नालाय हानजा बेयाव रानलायलायनानै जों बेखौ खुबैख्लायनानै जाबनाय बेबायदिबो गेलेयोमोन आरो ओमफ्रायो आरोबाव जोंथ' जोंहा मोनसे जोंनि माने गेलेग्रा बिराद गोनांथार जिहेथु बल
औ बल
बे फुटबल मोनैनि सिगां जों माखौ जोदोंमोन होमबा नारें जुम्ब्रा नारें जुम्ब्राखौ खानानै फोथाराव जोङो सान्दुं गोसाबाबो माने जिहेथु जोंना बलानो गैया नालाय जोङो बे नारें जुम्ब्राखौनो फोथाराव बिराद जोदोंमोन आरो उन्दै समावहाय आरो बेबायदि जोनाय समाव जोङो सान्दुं मोनथिया अखा मोनथिया माने दैस्लुं मिथिया माने जोयोमोन आरो गोबांनो नारें जुमब्राखौनो बेबायदिनो उननि समावहाय जों फुटबल माने बे बलखौहाय ओ बायनानै होनानै जों उनाव बेबायदि गेलेनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जिहेथु जोंनिया मोनसे लङा दै होननाय दै दङ बेफोरनिफ्रायबो जोङो माने दुगैनो थाङोब्ला जोंना हाब्रां गोजौ गोजौ जायोमोन नालाय बेफोरावहाय दैखौ सारखोनानै ओ जिहेथु माने दुद्रुनाय गेलेनाय
औ औ
आरोबाव दैयावबो मोनसे गेलेनाय दंमोन दैनिबो खेला गेलेयोमोन जोङो मानो होनना बुंबा जोंनिथिं बोहैलांनाय दैया बिराद गोथौमोन नालाय ओमफ्राय उन्दै समावहाय जोङो माने बेयाव
औ
उन्दै समावहाय जों बारा गोजौबो नङामोन ना दानिया बेफोरबायदि बे समावहाय जों मा खालामोमोन बेबायनो ओ जों खर' दांलायनाय गेलेयोमोन आरो ना
औ औ
होसोलायनानै खर' दांनाय आरो जाय खर'आव दांजायो बियो आरोबाव गुबुन माखासेखौ होसोनांगौ आरो बेबायदि जों माने दैयावहाय दैनि गेलेनाय बेखौ गेलेयोमोन बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायफोर बेफोरखौ जों गामि ओनसोलाव दिनैसिमबो गेलेयो आरो दुरुं बोनाय बेखौबो जोङो बोथोर नायै बोथोर सम नायनाय सम माने गेलेयो ओ नाथाय आं नोंथाङा फोरमायनाय बे गिला गेलेनाय बेखौहाय माने जोंनि गामियावहाय गेलेनायखौ नुनो मोनाखिसै आरोना नोंथां आरो जोङो गेलेनो मोननाय जायाखिसै आरो खिन्थु बर'फोरनि दोरोङारि खेला होननानै बेखौहाय गिला गेलेनायखौ जों मिथिनो मोननाय जायो बेखौ बिजाबनि गेजेरजों फरायनानै मोनबोदों आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ दा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम जिहेथु नोंथाङा माने नोंथांमोननि गामियाव उन्दै समाव गेलेबोनायफोरखौ एसे फोरमायना होबाय गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ दे